औ अब्ला जोङो बे समाव दान्दिसे सम जोंनि बर' समाजाव माबायदिहै न'फोरखौ लुदोंमोन गोदो-गोदायनिफ्रायनो आरो दोनैनि दिनाव माबायदि न'फोरा जौगाबो खो जोङो बिनि सायाव जोङो दान्दिसे सम सावरायनि नोंथाङा सम दङ न
औ औ औ औ हागोन।
बिदिब्ला जोङो जेब्ला गोदो-गोदाय सम जोंनि आजौ-आजै मोननि समनि न'फोरखौ नायोब्ला जोङो मोनथिनो मोनो बिथांमोना न'खौ माबायदियै लुदोंमोन बिथांमोना न'खौ लुदोंमोन होनोब्ला बिबदिनो गावबागाव गावनि हायाव जि गायजानाय औवा बिनिफ्रायनो बांसिनै न'खौ लुनाय जोङो नुनो मोनदों बे औवाखौ लाबोनानै ओ बिखौ खुन्था बानायनानै आरो बिजोंनो लोगोसे ओ बेराफोरखौबो बिनिफ्रायनो बानायनानै बिखौ सिन खावनानै बेरा बानायनानै लोगोसे गोजौआव जि नांगौ जानाय गोनांथि अखाफोर फैयोब्ला बा गुबुन गुबुन बिदिनो बारफोर फैयोब्ला बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बे उवानि गेजेरजोंनो बानायनाय जायोमोन नङासै? दा बे गो गोजौआव ओ बे गोजौआव बे गोजौआव होनो थाखाय जिबायदिहै माइ आबाद खालामबाय बे माइ आबाद खालामखांनायनि उनाव जि माइखौ हाखांनायनि उनाव जि नारा थायो बे नारानि गेजेर नो‌ बा बै दैमा खाथि दैमा सेर बेफोराव मोननाय जि थोरिफोर बिफोरनिफ्राय लाबोनानै बे गोजौआव होनाय जायोमोन नाथाय दोनैनि दिनाव नायोब्ला जोङो मोननो हायो बि बेफोरबायदि एसेबां ओ बेफोरखौ बाहायनाय जालिया दिनैनि दिनाव ओ थिन थिंफोरखौ बांसिन सिनै बाहायनाय जायसै नङासै? दा नोंथाङा बे न'नि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों नामा जोंनि बर' समाजाव माबायदिहै न'फोरखौ लुदों बा माबायदिहै जौगाबोदों नोंथाङा बुंनो सानदोंना माबाफोर?
औ ओ नों बिथाङा जि बुंलांबाय बे नंगौ बे थारैनो जा जाबोनाय बाथ्राफोर बेफोरो आरो जोंङो नायोब्ला नुयो
जेब्ला बै सिगांनि समफोरजों नायोब्ला बेराखौ जोंनि मानसि
मानसिफ्रा
हाजों गोबोरखिजों
होननानै बेखौ बेरा बा ब बानायनाय जायोमोन आरो थिग बेबायदिनो न'फोरखौ लिरनानै हाजों लिरनानै बानायबोनाय जायो
आरो दा फैयै फैयै नैबे हा आरो गोबोरखि बेखौ जि इउस खालामोमोन दा बिनि जायगायावहाय बालि अन्थाइ सिमेन्ट इदा
रेक्टरखौहाय बाहायनाय जायो आरो गोबां सिगाङावहाय औवाफोरखौ
बेराफोराव होयोमोन नाथाय नैबे दानि मुगायावहाय जों नायोब्ला ओ
औवानि जायगायाव ससनि जायगायाव
बानायनायखौ जों दायो दानि समावहाय नुनो मोनो आरो गोबां गोबां
कालार जायो दानिुगाव सिगांनि जुगाव कालारफोरखौहाय न'फोराव होनाय जायामोन नाथाय दानि जुगाव नायोब्ला जोंनि बान
रोखोमनि नुनो मोनो आरो जों नाय जायगायावहाय थिंखौहाय बाहायनाय जायो दा आरो बे थिंआो गुबुन गुबुन रोखोमनि गाब ओंखारनाय आरो बेयो रोजा फार्ला अनेक अनेक बिथिङाव ओंखारबाय दा सिगांनि जुगखौ आरो दानि जुगखौ रुजुनानै नायोब्ला गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो थारैनो दानि जुगाव ओ नैबे जुगसे मोनफायनानै
एसे न'खौ मोजां मोनदों दानि न'आ गोबां बारहुंखा फैब्लाबो ओ बिरखारनो नागिरला जिनो नागिरला नाथाय जोङो सिगांनि समफोराव नायोब्ला
एसे बारहुंखा फैयोब्ला आ न'फोरा
फोरा बिरग्लाबनाय थोरिफोरा बिरलाबनाय बेराफोरा बिरग्लाबनाय मानोना औवायाहाय सेवो दै दै नांबाय थायोब्ला सेवोमोन नाथाय दानि जुगावहाय
औवानि जायगायाव रद आरो इथा बे बायदिसिना बालि सिमेट बाहायनायखाय बेफोरो बारहुंखा फैयोब्लाबो गोबां ओ सेब मा होनगोन ओ रैखाथिखौ मोननो हायो। दा बिनिखाय नैबे दानि जुग जुग जुगावहाय दानि जुगनि न'आ जोबोद मोजां समायनाबो नुयो आरो गोगोम थाथावना इदिनो आरो बायदि बायदि आरो नों
आ बै न'नि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंबावनोब्ला बुंनो हागोन औ नोंथाङा जो बोर मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय गोदो माबायदिहै न' खो बानायनाय जादोंमोन आरो बिनि जि लोरबांथि नाथाय दिनैनि दिनाव जिबायदिहै न'फोरखौ लुबोदों लुबोजेनदों नाथाय दंबावो गोबां न'खरफोर दङ जोंनि समाजफोराव जायफोरा दोनै ओ न'खौ गोदो जिबायदिहै लुदोंमोन बिबोयदिनो दङ आरो उसुबिदा जायो जाहोनानो जाबाय ओ औवाया एस एसेबांबो गोबाव दिन बिबि दि जोरा बा गोगोम नङा जिबायदिहै दिनैनि न'फोर पाक्काजों बानायनाय सिमेन्टजों बानायनाय बायदि जाया बिनि थाखाय जेब्ला बारहुंखाफोर फैयो बा अखा गोसा जेब्ला फैगोन अब्ला बे फोर न'फोरा बिरखारहांबा सोरबा सोरबा न'फोरा बिर खारो जों बेफोरखौ नुनो मोनो दा नोंथाङा जोबोर मोज जां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांदों ओ जोंनि समाजाव गोबां बिबदिनो मोजां मोजां न'फोरा ओंखारदों ओ गाब लानानै सिननि गाब बा बे न'आव जिखौ लुबाय बिफोरनि जि कालार फोननाय बिफोरनि जि गाब बेफोरो जोबोर मोजां मोजां गुबुन गुबुन रोखोमै गावबा गाव मोजां मोननाय बेफोर गाबखौ लगाय नायनि लागाय नायनि गेजेरजों जोबोर समायनाय खौ जोंनि समाजफोराव दोनै नुनो मोनदों आरो थारैनो जौगाबोदों दा नोंथाङा बुंलांदोंमोन गोदो माबायदिहै बे न'खौ बानायनाय जायोमोन बिनो जादों आइजोफोरा ओ हाखौनो आरो मोसौनिफ्राय जि मोननाय जि गोबोर खि बिजों बिजों गलायनानै बिखौ मोजां मोजांहै बेखौ मोजांहै बे वालाव बा बे जि बेरा जिखौ बानायबाय औवाजों बेयाव फोननाय जायोमोन मोजाङै आरो बिबिदिनो संसारखौ खुंबोबाय थादोंमोन बिब बिदिनो सोलिबोबाय थादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जौगानाय दोनैनि दिनाव जौगालांबाय थ थादों आरो गंफ्रोमबो मोनफ्रोमबो न'ख रफोरा बिबिदिनो हानाय मानिहै गावबा गाव मोजां मोननाय बिबिदिहै न'खौ लुबाय थादों जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि न'फोरखौ जोंनि समाजफोरा बनायदों जेरैहाय आसाम टाइप न न बेहाय सोरबा बिल्डिं सोरबा सोरबा बायदि बायदि गुब गुबुन गुबुन गावबा गाव बिदि रोखोमैफोरखौ
इसे बाथ्राखौ एसे माबा खोना फैदों ओ औ नंगौ सिगांनि न'आवहाय जोङो सिगांनि न'खौ आरो दानि न'खौ नायोब्ला गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो आरो सिगाङावहाय सिगांनि न'आ गोबां ओ